हेलौ नोंथां औ नोंथां
आस्सा नोंथां दा मा खालामनानै दं नोंथां
नै ओरैनो थाबाय लागासिनो दं नोंथां
आदसा ओमफ्राय जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां
जानायफ्राथ' जाबाय नोंथां दहायनो जानो नोंथांमोन नालाय जाबाय जानायफ्रा
जानायालाय जायमोन नोंथां नोंथांमोन नालाय ओंख्रिमोन नोंथां ओमफाय
नोंथां जोंना अमा बेदरजों मेवाइसोमोन माने नोंथां
अ आदसा ओमफाय नोंथांमोना गायनाय फुनायफोरालाय जाबाय नामा
गायनाय फुनायफ्रा बिदिनो जागासिनो नोंथां
आदसा ओ नोंथाङा गायनाय फुनायफोराबो जाबायब्लालाय आं मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरो ना नोंथां नोंथाङा फ्रिना फ्रिब्ला
औ नोंथां फ्रियाथ' दङ सोंनो हागोन दे मा टफिक लाना फैदों
ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिम हान्था मेलानि राहाफ्रा बोरै गोरलै जानानै फैयामोन बेनि सायावहाय
औ नोंथां अब्ला आं नोंथांनिसिम एसे दसे फोरमायना होनसै होमबा ना नोंथां हान्था मेलानि सायाव ओ आं गोदोनिखो थ' बुंगोनोसै आरोना गोदोथ' जोंना हान्था मेलाया बेफोरबायदिनो हान्था मेलानि थाखाय जोबोद गोब्राबमोन गोदो बे फोरबायदिनो मा होनो जों साइकेल बा गराइ गारि जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो बांसिन आरो बिदिनि जुगिदै जोङो मा होनो गोजान गोजान जायगायाव जोङो हान्थिनो हायामोन आरोना नोंथां नंगौ ना नङा
औ नोंथां
औ औ ओमफ्राय जोङो बिदिनो हाथाय बाजार खालामनायखौबो जोङो मा होनदों गोदो बिदिनो थाबायनानै थांनाय बा साइकेलफोरजों थाङा बेदिनो जों गराइ गारिफोरजों थांनायखौ जों फ्राय जों ओ नुनो मोनोमोन नंगौ ना नङा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो जों मा होनदों गोजान जायगा बा गोजान बिदिनो दाब दाब जायगायाव मा होनदों हान्थिनोब्लाबो जोङो मा होनदों जोंनि थाखाय सहस नङामोन आरोना जों बैफोरबायदि हान्था मेलाखौ जों लानो लानानै नाथाय जों मा होनदों आथिखालनि जुगाव ओ मा होनदों गोबां बेफोरबायदिनो टेक्न'लजिफोर फैबाय बिदिनो गारि गुरा
ओ गोजान जों जायगा हान्थिनोब्लाबो मा होनदों ओ बिदिनो ट्रेनजों थांनो हायो जों गोजान गोजानाव नंगौ ना नङा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
उम खोनादोंना नोंथाङा आंनिखौ
औ खोनादों नोंथां
औ आरो जों मा होनदों आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदिनो न'खर न'खरफ्राव बा न' न'फ्राव बयहाबो मा होनदों आथिखालनि जुगावहाय मा होनदों ओ बाइक थायो स्कुटि थायो बेबायदिनो आथिखालनि जुगावथ' बेफोरबायदिनो लामा सामाफ्राबो गोबां मोजां जाबाय जों गोबांनो गोजान गोजान जायगायाव जों जेबो मा होनदों आथिखालनि जुगावथ' बेफोरबायदिनो ट्रेन थायो उरांफोर दं बेफोरदिजों जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव जों हान्थिनो हानो होसै आरो ना नोंथां जोङो गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालसि आथिखालनि जुगसिम दिनैसिम मा होनदों गोबां जों जौगाबोनायखौ जोङो मा होनदों नुनो मोन्दों आरो जोंनि मेगनजोंनो ओं थां
औ नोंथां नंगौ
औ आरो जों बुंनो हाबावोदि आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदिनो जों गोबां मा होनदों जौगानाय बे नुनो मोनखाबाय आरो मा होनदों बेफोरबायदिनो गोबां जोंन गारि गुराफोरजोंबो जों मा होनदों गोजान लामाखौ जों हानथिनांङासै जोंहा लामाफ्राबो आथिखालनि जुगाव गोबां बेफोरबायदिनो स्लिम स्लिम मेइेन रड जाजोब्बाय आरोान मा होनदों गोबां टेक्न'लजिफोर लाबोबाय गारि गरा दिरुनबाय नंगौ ना नङा नोंथां आथिखालनि जुगाव
औ नोंथान नंगौ
औ आरो जों बुंनो हाबावोदि गोदोथ' बेफोरबायदिनो जों गराय गारिखौ फ्राय जों नुनो मोनोमोन गोदो बेफोरबायदिनो न'फ्राव फ्रायानो जों साइकेलखौबो जों गोदोनि जुगाव जों नुनो मोनबावामोन आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो जों मा होनदों गोजान लामा हान्थिदोंब्लाबो जोंनावहाय गोदोनि जुगावहाय मा होनदों लामा मोजां गैयामोन ना नोंथां बिदिनो जों हान्थिनो थाखाय गोबां खस्थ'मोन आरो गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोङो फ्राय
नोंथांङा
हाथाय बाजार थाङोब्ला जों साइकेलफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो थाबायना थाबायलांनायखौ फ्राय जों बांसिनै नुनो मोनोमोन आरो हाथाय बाजार खामनायावबो आरो जों माखासे बेफोरबायदि बिदिनो गोजान जा गोजान लामा हान्थिनायावबो जों गराइ गारिफोरजोंनो बिदिनो खस्थ'नो जों थांलाय फैलायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो लामा हान्थिनायफोरखौबो जों नुनो मोनोमोन बेफोरबायदिनो साइकेलफोरजों नंगौना नङा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नांगौ
औ नाथाय आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदिनो जों गोबां सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय दानि गोनोखोआ बे मुगायाव आरो गोबां सोलायबोबाय आरो ना नोंथां
औ नांगौ नोंथां नंगौ
औ आरो जों मा होन्दों आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदिनो गोबां गारि गराफोरबो जों नुनो मोनसै लामाफ्राबो जोंहा स्लिम सिम आरो बिनि सायाव जोंनियाव मा होनदों टेक्न'लजिफ्राबो गोबां बेफोरबायदिनो फैबाय आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नांगौ
औ आरो मा होनदों आथिखालनि जुगाव जोंहा गोबां बेबायदिनो उरांफोरबो ओंखारनाय मा होनदों उरांजोंबो हान्थिनो हानायनि जोंहा फेसिलिटि दंसै आरो मा होनदों दैजोंबो दावबायनो थाखाय जोंहा जाहाजफोर दंसै बेफोरबायदिनो गुबुन हादोराव थांनोब्लाबो जोङो मा होनदों दैनि जाहाजजोंबो जों थांनो हासै ट्रेनजोंबो जों थांनो हासै आरो जा उरांजोंबो थांनो हायोसै बेफोरबायदिनो आथिखालनि जुगाव खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदिनो गोबां बेफोरबायदि फेसिलिटिसफोर मोनबाय आरोना जों नोंथां गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम गोबां सोलायबोनायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो दायो ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां नोंथाङा मा मिथियो
औ फोरमायदिब्ला आं नोंथां
औ
जोंना बिदिनो गोदो गोदायबो बिदिनो लेखा फरा गैयामोन आं दा जायनि थाखाय जोंनि हा हान्थामेलाफोराबो गोबां लोरबांमोन आरो बा थांलाय फैलायाव गोबां दिडिस्टार्ब जायोमोन आरो नाथाय जों नाथाय जोंनि लेखा फराफोरा जे गोदोनिफ्राय लानानै दासिम आपग्रेड जाबोदों बेफोरजोंबो जोंना गोबां आथिखाल जुगाव गोबां रेहाय मोनबाय बा आ बिदिनो सहाय मोनबाय आरो ना नोंथां जेरै जोङो होननो थाङोबा लेखा फराजोंनो जोङो आथिखालनि जुगाव गोबां माल बुस्थुफोरखौ जोङो नुनो मोनसै गारि मथरफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आर ना नोंथां
औ नंगौ नोंगौ
औ ओरै जोङो नायनो थांब्ला लेखाजोंनो जोङो गोबां बिदिनो आगजुफोरखौ दिहुननायखौ जों नुनो मोनबाय जेरै उरां जाहाजफोरा उरां जाहथिफोरखौ जोङो बिदिनो आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां नुनो मोनसै आरोना नोंथां जायनि थाखाय जोंनि हान्था मेला फोर राहाफोरावहाय गोबां गोरलै जानानै फैदों आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो औ आरो बिदिनो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों बिदिनो गोबां उरां जासेल' नङा जोङो बिदिनो गोबां नावफोरबो नुबाय आरो गारि मथरफोरखौबो जोङो नुनो मोनबाय आरो ना नोंथां जोङो दहाय नोंथां बुंनाय बिदिनो गोदोथ' जोङो बिदिनो फ्राय गोबां बांसिन सुबुंफोरखौ लेखा फराया गैयैनि जाउनावनो बिदि हानथा मेलाफोरावहायो गोबां सहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां जेरै गोदोनि दिनाव लेखा लेखा फरा गैयिनि समावनो बे समावनो बेलगारिफोर बा गराइ गारिफोर फोरफोरखौ जोङो हानथिनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो नुनो मोनो जे लेखा फरायनानै सुबुंफोरा बेफोरजोंनो गोबां गारि मथरफोरखौबो जोङो दिरहुनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
आरो जों गोदोनिखौ नायोब्ला बिदिनो गारि मथर गैयैनि जाहोनावनो बिदिनो गराय गारिफोरजों बबेबाफोर दाब से जायगायाव थांनोब्लाबो बिदिनो गोबाव सम नांगौ जायोमोन आरोना नोंथां
औ औ
औ मानना बेदि गोबाव सम बे जोंनाव लामाफोराबो मोजां नङामोन आरो बिदिनो हानथा मेलानि राहा फोराबो मोजां नङामोन नाथाय आथिखालनि जुगाव हान्था मेलाया ओरैबायदि मोनसे मोजां जानानै फैदों जे जोंनि आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां फेसिलिटिफोर ओंखारबाय जेरै आं दानि बुंलांनाय बायदिनो गारि मथरफोर बा उरां जाहाजफोर बा नावफोर बेफोरजों जोङो बिदिनो बबेबाफोर दाबसे जायगायाव थांनोब्लाबो बिदिनो जोङो थाब थाब सहैसै मानोना गोदोनि दिनाव जोङो बिदिनो बेलगारिफोरजों थाङोब्लाबो बिदिनो गोबाव सम नांगौमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो नायनो थाङोब्ला बिदिनो जोङो ओ आबेबा अबेबाफोर दाबसे जायगायाव गोजान थ थांङोब्लाबो जोंङो आथिखालखौ थाबनो सहैसै आरोना नोंथां औ मानो होनोब्ला जोंनि हानथा मेलानि राहाया ओरैबायदि मोनसे मोजांथार जानानै फैदों मानोना जोंनि दानि हानथा मेलाफोरा बिदिनो जोङो ओ गारि मथरफोराथ' बिदिनो हायो थाव सोनायजोंसो खारो नाथाय गोदोनि जाहा बिदिनो बेलगारिफोरा मेङोब्ला दसे थाथ'योमोन आरो बेनि जाउनावबो गोबां हान्था मेलानि राहाफोरावहाय जेंना जेंसि जायोमोन नाथाय आथिखाल आथि जुगाव जोंनि बिदिनो मेसिनफोरा बिदिनो गाज्रिफोर गाज्रि फोरखौ जों जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो फ्राय जोंङो गोदानफोरजोंहाय बिदिनो गोबां थाब सहैनायखौ जों जोंङो बिराद थाब सहैनायखाय जोंङो नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां खोनोना नोंथाङा
औ
औ बिदिनो हान्था मेलानि राहाफ्रा गोबां गोरलै जानानै फैदों आरो खोनादों ना नोंथां
औ खोनांगासिनो नोंथां
बिदिनो जोंहा दानि जुगावहाय गोबां उरां जाहास ओमफ्रायनो जोंङो बबेबा दाबसे जायगायाव हान्थिनोब्लाबो जोंङो थाबनो सहैसै आरोना नोंथां
औ औ औ नोंथां औ खोनागासिनो दं
नाथाय गोदो बेल गारिफोरजोंहाय बिदिनो गोबाव सम नांगौ नाथाय जोंङो दानि जुगाव नायनो थांङोब्ला लेखा फराजोंनो गोबां जौगाबोनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो बिदिनो हान्थिनायफोरखौ जों थाब थाब सैनाय जों नुनो मोनदों मानोना बैफोर उरां जाहासफोरा बिदिनो गोबाव सम लायाबा बिसनो थाबनो सहैनायखौ जोंङो आथिखालनि जुगाव जोंङो नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला गोदोनि दिनाव लेखा फरा गैयिनि जाउनावनो बिदिनो हान्थाामेला राहाफोरा जोबोर खममोन आरो नोंथां नानै नो गोदो बिदिनो फ्राय जोंङो बेलगारिफोरखौसो फ्राय जों बांसिन आरो बिदिनो साइकेलफोरखौबो जों जोबोर खम नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जोंङो ना नायनो थांङोब्ला बिदिनो बेलगारिफोरखौबो जोंङो नुनो मोननाय नङा नुनो मोनला आरो बिदिनो आगफोरखौबो जोंङो नुनो मोना बेफोरखौ जोंङो आथिखालबो नुनो मोनो आरो आख
औ औ औ नंगौ
औ बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनला आरो जोंना टाइमाबोथ' जाना फैबाय नोंथां आं नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय एसेनोसै